औ नोंथां खुलुमबाय औ खोनादों नोंथां मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
हम
दा ओरैनो जों मानि सायाव सावरायनो नोंथां?
अ नोंथां जोङो जेनेबा ओंख्रि बे जानाय लोंनायनि सोमोन्दै फनैसो रायलायनोसैदां नोंथां ना नोंथाङा जेनेबा मा ओंख्रि संनो रोंगौ नों खोनथाबानो जाबाय ओमफ्राय आंबो बिनि सोमोन्दैनो एसे खोन्थालांसै।
जागोन नोंथां अब्ला नोंथां सोर फोरमायगोन नों फोरमायगोन ना फोरमायगोन।
नों फोरमायग्रोदोदां नोंथां।
अ दे नोंथां होनबा आंडो ओ जोंनि गेजेराव जेन'बा आङो खान्थाल बेगर खान्थाल बेगरजों अमाजों संनायखौ आं नोंथांनो खिन्थानोसै जेन'बा खान्थाल बेगर ओंख्रिखौ जों माबोरै जायो बा बे बेगरखौ जों माब्रैनिफ्राय मोनो दा जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा बयनिबो न'खराव आथिखालै मा मोननो थाङो खान्थाल बिफांखौ जों मोनखायो। दा
ओ खन्थाल बिफांखौ बिदिनो जेन'बा बयनिबो न'खराव दङ जोङो दैज्लां बोथो राव मोनो आरो बे खान्थाल फिथाइखौ दा खान्थाला जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां मानो होनना बुङोब्ला बेयाव माखासे जों प्रटिनफोरखौ मोनो आरो बारा जाय बाराफोर बारा जायोब्ला बे जोंनि थाखाय गाज्रि आरोना मानो होनना बुङोब्ला जोंनि मोदोमाव बे गोलोमनाय बा जोंनि मोदोमाव जा गरम दङ बेखौ होखाङो आरो खान्थाल बेगरा। ओ खान्थाल फिथाइया दा बिदिनो जोङो बेनिफ्राय जोङो ओ फिथाइखौबो जायो दा फिथाइ जाखांबा जोङो ओ जेन'बा जों बे फिथाइयाव थानाय जों बेगरखौ जा माबाखौ जाबा जोङो बेै माबानि फिथाइनिफ्राय जों बेगर मोनो आरो दा बे बेगरखौबो जों गारा जोंनि मानसिफ्रा आजिखालि जों बेखौबो ओंख्रि जायो दा बेयो जोंनि मा होनो बयबो सुबुंफ्रा बे खान्थाल बेगरखौ ओ जानो मोजां मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला बे खान्थाल बेगरा जानायाव गोथावानो। गोथाव जायो आरो दा बिदिनो खान्थाल बेगरखौ मोरै जायो होमब्ला जेब्ला जों खान्थालखौ जाखांगोन अब्ला बे खान्थाल ओ बेगरखौ जोङो सान्दुङाव फोरानगोन आरो ना जाहाथे बेयाव थानाय आथाफ्रा एसे रानज्रोम रानज्रोम जायो दा बिदिनो आथा रानखांनायनि उनाव जों बेखौ जेब्ला जानायनि लाहार फाहार खालामगोन अब्ला जों गिबियाव ओ बिनि सायाव माखासे बिगुरफोर थायो बिगुर माने जोङो प्लास्टिक बायदि मोनसे बेनि सायाव बिगुर थायो आरो दा बे बिगुरखौ जोङो सिखाजों आराम लेबनानै गारनांगौ। दा बेनिफ्राय आरो आरो जोंहा बिनि सिङाव मोनसे दंबावो ओ बे बेबो माबायानो बिगुर बायदियानो बेखौ जोङो सैनांगौ आरो दा बेखौ जों सैनो थाखाय जों बेखौ मा खालामो ओ दैयाव सोमनानै दोननांगौ आरो ना दसे। दसे माने एसे गोबाव सोमना दोनांगौ। दा दैयाव सोमनानै दोनखांनानै जोङो बेखौ जेब्ला बै माबाया रुइगोन अब्ला जोङो बेखौ सिखाजों आराम सैदो आरो दा सैनानै जोङो बेखौ एसे गेजेरजों हाखावनानै होनांगौ जाहाथे बियो ओ रुनायाव मोजांसिन जायो। दा बिदिनो ओ जोङो बेखौ आराम हाखाव हाखावनानै लाबाय माबानानै लाबाय दा जों बेनि उनाव मा खालामनांगौ ओम जोङो बेखौ रुनांसिगौ आरोना संख्रि एसे होनानै। ओ मा होनो संख्रि होयोबा जोंहा बे थाब रुयो। ओ दा बिदिनो रुखांनानै जोङो बेखौ ओ सानो थाखाय लादो सादो सागनजों सादो जोंहा बर'फोरना ओ साग्रा मोनसे साग' दंखायो जों दा बि साग'नो सानांगौ आरो दालिफोर बायदि सानांगौ दा जों साखांनानै ओ बेखौ जोङो दाना जोंनाथ' बांसिन जानायाव अमा बेदरजों जानो मोजां दा बिदिनो अमाजों जानो थाखाय जों मा खालामनांगौ ओ जोंहाथ' बेदर बेदरखौ जोङो बायनानै लायनांगोन दा बेदर लाबो लाबोनानै जोङो बेदरखौ बिदिनो नोंथाङा मा मा ओ मस्ला मस्लि होनानै बेदरखौ एवो बिदि एवदो आरो। दा एवनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ? ओ जेब्ला बेदरफ्रा मोजां मस्ला मस्लि ओ मोजां माबागोन मिलायगोन जोङो बै जोङो रुनानै लानाय बा सानानै लानाय बेखौ जोङो होसनदो आरो दा होसननानै जोङो बेयाव मैथा बिलाइ गांब्रै गांबासो होनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला जों मैथा होबा एसे जोंहा गोथाव जायो। दा बिदिनो जोङो बेखौ आरामनो जोङो माबानो हाबाय जोंनि न'खराव साबसिन बेसेबां बिबां दङ जेन'बा मानसिया बिदि बिनि बिबांनि जोंहा बे माबाखौ लाखिदो ओ ओंख्रि बिदैखौ। दा बिदिनो नोंथाङा मा मा मस्ला मस्लि होनानै जानो मोजां मोनो बे मस्ला मस्लिखौ होदो आरो। मस्ला मस्लिखौ होनानै आरामनो ओम बेनि उनाव मा खालामनांगौ जोंहा जेनोबा जोङो गोजां बोथोरावथ' मोनखाया नालाय ओ गोलोम बोथोराव जोङो बेखौ मा जोंहा गंगार दुन्दियाफोर थायो गंगार दुन्दियाफोरखौ जोङो गारसननानै होदो आरो। गंगार दुदियाफोरखौ गारसनना होबा जोंहा एसेबाबो ओंख्रिया थावनायनिफ्राय गोथावसिन जायो आरो। दा बिदिनो नोंथाङा जेब्ला दैया जेब जेब मोजां रानदों अब्ला ओ बै ओंख्रिखौ नोङो साखिदो आरो जेन'बा। मोजां माबा नांगोनना नाङाखै संख्रिफोर नांगोनना नाङाखैबा बानलुखौ नांगोनना नाङाखै बेखौ मोजाङै साखिनानै ओं जोङो नायनो हाबाय आरो। दा बिदिनो जेन'बा जोंनि गेजेराव जानोबोयो बे खान्थाल बेगर ओंख्रिखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो गोबां संनानै जाबोदों आरो बे ओंख्रिया संनानै ओ जानोबो जोबोद गोथाव जायनि थाखाय आथिखालनि सुबुंफ्रा खान्थाल फिथाइखौ जाखांबाथाय ओ बै ओ ओंख्रि बा माबा खान्थाल बेगर बेखौ जोङो ओंख्रि जानो था खाय जोङो दोनखाथारो आरो दा बेखौ जोङो बाजाराव बायोब्ला बियो बिराद दाम मानो होनना बुङोब्ला ओ जोंनि थावन सहरावथ' जेनोबा खान्थाल फिथाय गैया। दा बेनिखायनो टाउन सहरनि सुबुंफ्रा बे खान्थाल फिथाइखौ बायनानै जाबा जों जायो आरो। दा बिदिनो नोंथां ओ आं नोंथांनो फोरमायबाय जेन'बा खान्दाल बेदरजों अमा बेदरजों मारै जायो? दा नोंथाङाबो आंनो माबा मोनसे ओंख्रिनि संनाय बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? खोनादोंना नोंथां? हेल'! हेल' नोंथां! खोनादोंना नोंथाङा? औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो आंनो।
औ जागोन जागोन नोंथां नोंथाङा जेनोबा खान्थाल बेगरजों अमाजों माबोरै सङो बेफोरखौ बेनि सोमोन्दै मोजाङै खोन्थानाय होनायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। जों नंगौ नोंथां जेनोबा जोङो खान्थाललि बेबरखौ जोङो जाखायो आरोना जोंहा। बेफोरबो जोंनि मोनसे आलुफोरबायायदि आरो बेबो। जोङो जायो। दानिया आङो नोंथां जोंहाथ' मिथिखागौ जोंहा बर' माहारिया मा जानायनि थाखाय मुंदांखा? जोंखौ मा होनो? एम्फौ एनला खांख्राइ साम' माबा माबि जाग्रा होननानै मिथिखायो आरो जायनि थाखाय जों मा होनो बेनि थाखाय जोंहा मुंदांखा। बेफोरनि सोमोन्दै जेनेबा आं बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा होनो, आङो एम्बु बेदरजों नोरसिंजों संनायखौसो फोरमायनो नागिरदों जेनेबा- जोंहाथ' मिथिखायो जों बर' माहारिया मा मा जानानै जानानै थां गुरदोम एमु एम्बु खांख्राइ साम' नाथुर एम्फौ जायखि मा होनो- हाग्रानि बुस्थुफोरखौ जाबोदों आरोना जेरै गुमा गोथाव गांजेमा सिंखावरि बैफोरखौ जानानै थांनानै थाबोदों आरोना जोंहा बर' बर' मा होनो बर' माहारिया। बेनिखायनो आङो दा बुंलांनो साननाया जाहैबाय एम्बु बेदरजों नोरसिजों संनाय आर ना नोंथां। जोङो मोन्थिखायो एम्बुआथ' जानला मोनला मोनग्रा बुस्थु नङा जेनेबा बोथोर लायै बोथोर बिसोर मोनो आरोना एमबु बेदराबो ओम नाथाय दा जोङो बेफोरखौबो हाथायाव फैसा होनानै बायनानै मोनजायोसै आरोना। गोदोथ' जोंहा दा दैलां समाव एबा बैसाग हाबजेननायाव जों जेब्ला अखा हाजेनो अब्ला मा होनो बुथारनानैसो जायोमोन आरोना जोंहा बे एम्बुखौ। उम एम्बुआबो जेनेबा जानाया गोथाव जानाया जाहैबाय- जाय जाया बे जानो मुहैगोन आरोना जाय जोंहा जाग्रा नालाय जोंहा मा होनो- जानो गोथाव मोनो बै एम्बु बेदरखौ। उम एम्बु बेदरखौ जेनेबा जोङो सिगां बैसाग एबा बैसाग हाबनाय हाबब्ला अखा जेब्ला हायो अब्ला दुब्लियाव जों- जोङो मासे मानै बुथारनानै लायो आरोना बेबो मा होनो जानला मोनला बेबो माबा जाया आरोना बेखौबो बोथोर लानानैसो जोंहा जानाय जायोमोन गो हाय खिन्थु दाथ' दा बुंनांला हायानो। दा फिसियैसो आरोना बेफोरखौबो दाउ अमा फिसिनाय बायदि बे एम्बुखौबो जोंहा दाना आं न'फ्रावसो मा होनो न'फ्राव नङाबा जेनेबा बिसोरनोथ' जों दै नांगौना जेरै फख्रिफ्राव
माने मोनसे जायगा थि खालामनानै बिसोरो फिसिनाय जायो आरो ना। बेफोरबायदि दा जोङो बे एम्बुफोरखौबो दा फैसा होबानो बायनानै जोङो गोसो बायदि मोनजासै आरो। जायनि थाखाय जोङो गोसो जाबानो हाथायाव थांदो नङाबा बे फानग्रा जायगायाव जे मोनगोन बे एम्बुखौ जोङो लायनानै जों फाननो हायो मायबा मा होनो फाननानै जाफैनो हायो आरोना जोङो बायनानै जों एमबु बेदरखौ। एमबु बेद'रजों नोरसिजों संनायाथ' बांद्राय गिदिरनि खोथा नङा आरो ना जेनेबा अ आ गोरलि आदब होननांगोन। जेरै जोङो दस्रा ओंख्रि संनायफोरबायदिथ' गोरा नङा बियो। जोंनाथ' मिथिखागोन ओंखाम ओंख्रि सङोब्ला एबा ओंख्रि सङोब्ला जोङो मा मानि गोनांथि जायो। जेरै- थाव मस्ला सामब्राम सामब्राम गुफुर बेफोरनो आरोना जिराफोर थाबाय बेफोरजोंनो मा होनो संनानै जादों आरो जोंहा एबा जोंनि गोदोनि बर' माहारिफ्रा। ओ बेजों बेबायदिनो जोङो एम्बुखौ जेब्ला सङो अब्ला जों मा खालामनांगौ सिगांग्रो जोङो ओ सारायखौ गुदुं खालामग्रोनानै लाबाय जेब्ला साराय दुंङो अब्ला जोङो जिराफोर बायनानै दङब्ला जोङो जिरा हरबाय आरोना थावआव थाव दुंब्ला बेजों बेजोंनो लोगोसे जोङो सामब्राम सामब्राम गुफुर एबा बानलु देग्लिना देनायफोरखौ जोङो बे थावनावनो हरो आरो ना। मोजां जोङो अस्था होनानै गुरै एबा खामां खामां खामां खामदोब खामदोब खालामबाय आरोना जोङो बे सामब्रामफोरखौ बांद्राय खालामामोजोब नाङा खामबा मानि माबा जायो आरो मा होनो गोखा मोनजायो जायनि थाखाय जोङो मा खालामनांगौ लासै अर फिसा होनानै माबानांगौ सामब्रामखौ ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला जों सामब्रामा माबा जायो जयो अब्ला जोङो बे बेदरखौ गारस'ननानै होदो आरो बिदिनो जोंहा गारस'ननानै होबा जोङो एरदो ‌एसे गावनि दैखौ फुरानग्रोजोबनानै लादो आरो जेब्ला बे दै रानो अब्ला जोङो हालदै संख्रि बेफोरखौ नांगौ जानाय दखानि जोङो होदो आरो आरो होमबा ना। बिदिनाव जोङो मोजां बिदिनो खोबलाय एरलाय खोबलाय एराय एरलाय लासै लासै अर फिसा होनानैहै जोङो संनांगोन आरोना बांद्राय गर होबाथ' जोंहा खामखागोनानो बिनि थाखायनो जोंबो फिसा होनानै थांनांगोन बेनि उनाव जेब्ला मोजां संख्रि बानलु नांनाय जायो अब्ला मा जाखोबोयो बेदरा होनबा मा खालामनांगौ जोङो दै होना होदो आरो दा नोङो नोरसिंखौ बे एवनायावबो होनो हायो नङाबा दै होखांनानै जोङो बै नोरसिंखौ मोनफा मोनफा माबानानै हरनो हायो आरो ना नोंनि बे गोसोसो आरो सोरबाया एवनायबो जानो मोजां मोनो सोरबाया दै होना दै होनायाव हरनायखौ जानो मोजां मोनो आरोोना बे गावबा गावनि सायावसो जाहैबाय नोङो मा रोखोमै जानो बेखौ नोङो होनानै जानो हायो बेबायदिनो जेब्ला मोजां माबा जायो मोननो मा होनो मोजां एवो अब्ला दै होरदो आरो ना नोंथां बेखौ जोङो दै हरनानै लानानै जोङो मोजां खोबहाबनानै जेब्लानाखि रानो अब्ला जोङो मा खालामनांगौ बेखौ था संख्रिफोर साखिदो संख्रिफोर साखिनानै जोङो ओमफ्राय नांबायबा नांबायसै आरो नाङाबाथ' जोङो हरफिननांगोन साखिबाय जेब्ला बेबायदिनो जोङो बे एम्बौ बिदौखौ संनानै जानो हायो आरो ना नोंथां नोंथाङाथ' मिथिखाबायना नोंथां? बेबायदिनो जोंहा
औ समावबो जाबायना नोंथां अब्ला उननि समाव लोगो मोनबावगोन नोंथां
औ औ औ नोंथां दे बिदिबालाय दोनथ'लाय बेनि ना नोंथां औ औ दे दे गोजोनथों।